ओरैनो औ खोनादों खोनादों । दा आं कल खालामनायनि । जाहोनानो जाबाय जोंनि बर' हारिया गोदोनि । निफ्राय दासिमाव माबादि ओ जौगाबोखो । बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
नंगौ नंथाङा नोंगौ । दा बर' हारिया जौगानायनि गुबै जाग्रायानो जादों । बर' हारिनि बर' हारिनि सुबुंफोरा । गोदोनि गोदोनिफ्राय आथिखालाव गोबां लेखा फरा लाबोनायनि । थाखाय दा बर' हारिफोरा बे जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना ।
औ नोंथां औ औ ।
बर' बर' हारियाव जों गोदो । लेखा फरा बायदिसिना गैयामोन बिसोरो बिसोरो । एसे एनै खामानि मावना जायोमोन । आरो गोबां बिबांनि बिसोरो जौ । जौ बायदिसिनाजोंनो गोब । लोंनानै थायोमोन बिसोरो नाथाय । नाथाय आथिखालाव जुगा । सोलायनायखाय गुबुन हारिफोर बायदि बि बिसोरो जौगानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों गोद गोदो । थ' फरायसालि फराय । थरायसालिफोरा खाथि खालायाव गैयामोन नालाय बेनिखायनो बेनि बेखायनो बिसोरो फरायनायनि सुबिदाया गैयाखौनो होनजायो नाथाय आथिखालाव खाथि खालायावनो गोबां फरायसालि कलेज बायदिसिना ओंखारनायखाय बिसोरो फरायनायनि खाबुखौ मोननो हादों गोदो गोदो गोदो हान्था मेला एबा थांलाय फैलायाबो लामा बायदिसिनाबो मोजां गैयामोन। दा बिसोरो फरायसालि फोराव बायदिसिनायाव थांनो थाखाय नाथाय दा मोजां लामा आरो मोजां फरायनाय फरायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गोदो उन्दै उन्दै सुबुंफोरा जोङो मावना मावना जानाय मावना जानाय बायदिसिनाखौ जों नुदोंमोन नाथाय आथिखालनि आथिखालनि सुबुंफोरा गोदो जेरै खामानि मावोमोन बेनि जायगायाव बिसोरो फरायसालि फरायनाय बायदिसिना बायदिसिना मोजां मोजां खामानि जेरै सि सि दानाय सि दानानै
औ नोंथां।
उम बेफार फालांगि खामनानैबो जोङो हारिखौ हारिखौ सिनायथि होयो आरो हारिखौ सिनायथि होनायनिजों लोगोसे बिसोरो गावबा गावनि थांना थानायावबो जौगानायखौ नुनो मोनदों।
औ नोंथां।
गोदो बर' बर' हारियाव उम। गोबां बेफोरबायदि जौगानाय गैयामोन बिसोरो गावसोरनि उदै उदैनि थाखायल'सो खामानि मावोमोन नाथाय बिसोरो दा आथिखालाव आथिखालाव गोबां गावसोरनि नांगौ जानाय जेरै मानसिनो थांना थानो थाखायथ' मोनथाम मोन थाम बेसादखौ नांगो जायो। जेरै जानाय लोंनायाथ' गुबै बेनि सायाव जोङो थाग्रा थाग्रा न' थाग्रा न' सि जोम बेखौथ' नांगौ जाखायो मानसिनो थांना थानो थाखाय। बेसोरो गोदो बर' हारि बर' हारियाव बेफोरबायदिनि बारा गोनांथिखौ सानामोन बिसोरो नाथाय दा सासे मानसिखौ जोङो मोजाङै सिनायथिनोबा जोङो दा जोङो न' न'नि न'खौनो जोङो मोजाङै बार बारहुंखा बायदिना सान्दुंफोरनि थाखाय जोङो न'खौ मोजाङै लुना लायो जाहाथे जाहाथे जेबो बेफोरनि थाया होननानै बेनि बेनि सायावबो जोंनि बर' हारिया जोबोर जौगानायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो बर' बर' हारि बर' हारिनि सुबुंफोराबो फरायना फरायनानै गोदोर गोदिर फरायनानै डा क्टर सोरबाबा इन्जिनियार बायदिसिना सरकारि सरकारि साख्रि साख्रि लानानैबो जोङो दा बर' हारिखौ जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि बेनि अनगायैबो जोङो बर' हारियावबो गोबां गो बां गोरों गोरों जेरै बिजने बिजनेस मावनान बा नै बायदिसिना ओम बायदि बायदिसिना जोङो बेफोरबायदि खामानि मावनानै जोङो बेफोरबायदि गोदोर गोदोर गोदोर गोदोर दखान दखान बायदिसिना बेफोरदि खामनानै जोङो हारि हारिखौ जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नोंथां
नोंथाङाबो बेफोरनि बेनि सायाव इसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां अ ओ जोंनि बर' हारिया गोदोनि समाव ओ बांद्राय जौगाबोआखैमोन जोंनि बर' हारिनि मा खासे सुबुंफ्रा जौ जौजों बांसिन गफ'नानै थायोमोन। सानबा थोलो लोंनाय जानायजों थायोमोन आरो फिसा फिसौफोरखौहाय लेखा फरायाव बांद्राय गोसो होआमोन। फरायसालियाव थिसन हरामोन आरो आइजोफोरखौहाय बांसिन नेग्लेक्ट खालामनाय नेवसिगारनायखौ जोंनि बर' समाजाव नुनाय जायोमोन। जायनि थाखाय जों जौगाखांबोनो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव ओ बिगियानजों लोगोसे सुबुं सोदोमस्रिनि जौगाबोनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया मोनफ्रोमबो बिथिङावनो उन जानानै गैलिया। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो दावगाबोनाय खौ नुनो मोनदों जेरै गेलेनाय बिथिङावनो होन बेयावबो जोंनि बर' हारिया गोबांथार ओ जौगासार जाबाय जेरै मोसानाय मेथाइ खननाय बिथिङावनो होन जोंनि बर' हारिया गोबांथार जौगासार जालांबाय आरो माखासे अफिसारफोरनि सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावनो बुङा मानो जोंनि बर' हारिया गोबांसार जौगासार जाबोबाय आरो बेजों लोगोसे राजखान्थि बिथिङावबो जोंनि बर' हारिया गोबांथार जौगासारबोबाय ओ बे गासैबो जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे हारिया जौगानो थाखाय जोंनो नांगौ गुबै सोलोंथाइ सोलोंथाइयासो ओ जोंनि हारिखौ जौगासार होनो हायो दा ओ जोंनि बर' हारिनि जौगायैनि गुबै जाहोना बेनोमोन जे मोनसे
जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि गुबुन मोनसे ओ जाहोना बेनोमोन जोंनि आइजोफोरखौ जों सोलोंथाइ होयै नाथाय जेब्लानिफ्राय सरखारा आइजोफोरनि सोलोंथाइनि मोनथाय बेफोर खौ जेब्ला ओ हौवाफोरनिजों समान खालामनानै होदों बै समनिफ्राय जोंनि बर' हारि खौ जोङो बांसिन जौगासारबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों ओ जोंनि आइजोफोराबो दा ओ उन जानानै गैलिया जेरै बेफार फालांगि खालामनाय सोलोंथाइ लानाय खेला दु लानि बिथिङावबो मानो ओ मोसानाय मोस मुसुरनाय मेथाइ खननाय बिथिङावनो बुङा मानो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ बर' हारिनि मा खासे समाजारि बिथिङाव आइजोफोरा गोबांथार गेदेद बिफाव लानानै ओ थांनानै दङ मानो होनोब्ला जोंनि हारिमु बिथिङावबो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइजोफोरासो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनानै दङ जेरै दानाय लुनायनि बिथिङावनो होन आइजो माहारिया बांसिन खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ
सहराव बेरायनायनि सायावनो बुङा मानो आइजोफ्रा गावनि हारिनि दख'ना जोमग्रा बैफोर ओ गानग्रा। गानजोमफोरखौ गाननानै टाउन सहराव जोंनि ओ हारिनि हारिमुखौ। दिन्थिनाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो बेफार फालांगि खालाम- खालामनायनि बिथिङावनो बुङा मानो जोंनि आइजो हिनजावफोरा जोंनि बर' हारिनि हिन्जावफोरा
दखान बाजाराव फिसा फिसौ बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि रांखान्थिखौ। रैखाथि होनाय! खौ न'खर सामलायनायखौ जों नुबोनो मोनगासिनो दङ बेनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जे गोबां जौगाबोबाय बेखौ जोङो बुंनो हायो
नंगौ नोंथाङ नांगौ।
दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों
नांगौ नोथां।
जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि। गुबै जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै। सानो बेखौ आङो फोरमायनो हागोन
उम जोंनि बर'। बर' हारिया जौगानायनि गुबै जाहोनानो जादों जों गोदो लेखा फराखौ बारा गोसो होआमोन बिसोरो बेनि जाहोनावबो बेनि जाहोनावबो बर' हारिया जोबोर फिसा फिसा होननानै गुबुन हारिया सानोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुङानो लेखा फरा रोंनानै। बिसोरो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो हानायहाय दा। गुबुन हारियाबो दा मिथियो आरोना गुबुन। गोदेरथ' न'खर न'खर। गावसोरनि गथ' गथ' उन्दै उन्दै गथ'खौ लेखा होनायखौ सानामोन नाथाय। ओमफ्राय दा बयबो न'खरावनो। गथ' गावबा गावनि गथ'खौ न'आवनो नङाब्ला बिसोरखौ फरायसालियाव। नङाबा टिउसन बायदिसिना होनानै फोरोंनाय जायो। बिसोरो माबोरै। माबोरै गावसोरनि आथिङाव गसंनो हागोन बेफोरबायदिखौ फोरोंनाय दा गोदो गोदो बर' गोदो बर' बर' बिजोंङाव जोङो फरायनायनि खाबु गैयामोन जाहोना बेनो गोदो बर' बर' बर' हारियाव फोरोंगिरि फोरोंगिरि फोरोंगिरि। बायदिसिनाया गैया फोरोंगिरि गैयामोन बेनि जाहोनावबो। बेनि जाहोनाव बिसोरो फरायनायाव बाहाय असुबिदा जायोमोन नाथाय। आथिखालाव गोबां गोबां बर' बिजोंनि फोरोंगिरि ओंखारनायखौ दा आथिखालाव। लाव फरायसाफोरा गोरलैयैनो बे बेफोर फोरोंगिरिनिफ्राय बिसोरो। सोलोंथाइखौ आरजिना लानो हायो।
औ नोंथां।
आरो बेनि बेनि अनगायैबो बिसोरो बेनि अनगायैबो गावबा गाव गावब गाव फरायनायजों लोगोसे न'खरफोराव बिसोरो उम फार्मिं फारमिं माने बायदिसिना बिसोरो बानायनानैबो बि बिसोरो गाव गावनि थांना थानायखौ बिसोरो लानो हायो। गोदो गोदोनि गोदोनि सुबुंफोराथ' जौ लोंनाय बायदिसिना बेफोरावसो थायोमोन नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि। बिदि गैलिया नालाय बिसोरो गाव गावनि लाइ गावनि जिउखौ बोरै बोरै गोसोखौ दावगानो थाखाय म बेनि रांबो बरया जौगानाय नुनो मोनदों थां जों टाइमाबो थौबाय
औ औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां ओ जागोन दे जागोन साबायखर